हेल' हेल'
हेल'
औ।
औ नोंथां बुंलाय
औ नोंथां ओ मोजां ना?
औ मोजां मोजाङानो दं नोंथाङा?
मेन टपिकनि थेव मेन टपिकनि सायाव फैनोसै दायो।
जायो औ दे।
गेलेनायनि सायाव लानोसै
हुम जायो दे बुं।
औ दा गेलेनायाथ' गोबां रोखोमनि थायो। ओ दा नोंथाङा बुंलाय ओ जोंनि देहानि थाखाय माबायदि गेलेनाया मोजा जां?
देहानि थाखाय बुङोबाथ' ओरैनो मेनाव फैगोन जोंहा फुटबल स' बेयाव जोंहा से खारथिंनायबो खार जायो।
औ नंगौ।
आरो दं ओरै भलिबल इयावबो जायो। ना फुटबल फर्मुला फुटबलाव दं बायदिसि एसे एक्सारसाइस जायो माने फुराव देहानि थाखाय।
औ
गोबां गेम दंबावो बिदि बायदिसिना देहाफोर थाखाय मोजां बाबो आं मिथिजोबा थ' आं बेखौ मिन्थियो माखासे बिदिनो फुटबल, भलिबल, क्रिकेट जास माने आं बेखोल' मोनथियो आरो खालि
औ दा जोंनियावथ' बांसिन जोंनियावथ' बांसिन बे जोलुरखौनो बांसिन गेलेया आरो बे जोलुर गेलेनायनि थाखायनो बांसिन माने ओ मानसिफोरा गावखौनो गाव नाम लाखिनो हायो। दा जोलुरआथ' माने थाखायबो माने गोबां एक्सारसाइसनि गेजेरजोंबो गावखौ माने गोजौ थाखोआव लांनो हायो।
औ हायो नोंथाङा गेलेयो ना गेलेया आरो फुटबल एबा जोलुर बुलुर
औ आङोथ' जोलुरखौ गेलेयोमोन नाथाय दा माने गेलेथ'वा आरो आं बोलुर गेलेनायखौ नायनो बिराद मोजां मोनदों।
बिनि माखासे नेमखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा हमना ला माखासे नेमखान्थि थायो गेलेनायफ्रावबो
आङो टामाने माने जोलुर आरो बोल बोलुर गेलेनायनि नेमखान्थिफोरखौ आं बारा मोजां मिथिया आरो आं माने बेफोरखौ गेलेनायाव बारा इन्टारेस्टेद माने गोसो गैया ओ नोंथाङा आंनो खोन्थानो हा गोन नामा दे बिनि नेमखान्थिफोरखौ?
खान्थिखौथ' आं बारा मिनथियाबाबो हानायखिनिखौ नोथांनो खोनथानोसै आं।
औ
औ जोंहा आं खोन्थानोसै फुटबल बा बोलुर जोलुरनिखौ
औ
थ' बेयाव माखासे खान्थि हमना ला जेनबा सासे जोनायाव जेनेबा अपनेन्ट पार्टि माने एगेेनस्ट पार्टिनि आखाइयाव नांबाय बा जि जोग्रानाव नांबाय अब्ला बेखौ हेनब्रे बुंनाय जायो।
औ
आरो लोगोसे थ' बै जेनेबा किपार दा जेनबा हमना ला गल जोहरदोंमोन आरो मा कल गल खालामनो नागिरदोंमोन हमना ला बे किपारनि पार्टि जानोबा इनि आथिं नांनानै बा ओरै आउटसाइडखै थांबाय। आरोना सिदा ओरि बाउनदारि बारलांब्लायब्ला बेखौ करनार बल जोयो।
औ नंगौ।
ए माने ओरै आउट थायो बक्स बारबाथाय आउट जायो आरो
दा जोलुर गेलेनायाव माने मोनसे टिमाव मोनसे हानजायाव साबेसे मानसि थायो? साबेसे गेलेग्राफोर थायो?
गासै एगार'जन थायो बेहाय मोनसे हानजायावनो माने
अ
खिफोरखौ लाफानानै
अ
बिदि आरो माने ओमफाय बिदिनो हागोन जासफोर थायो रिफेमखौथ' लाफाया जाहैबाय हान्जायाव साफा नालाय बेफोरो दास माने गेमनि नेमखान्थिखौ सोलिनानै गेलेनो थाखाय बेफोरखौ दोननाय जादों माने ओरै जास थागोन ओरै फारनैथिंबो आउट सिमायाव फाये रिब प्रेमिनार खारथिंबाय थागोन ओरैनि गेजेराव रिपेम मारिनो
गेलेनाय बा बोलुर गेलेनायाव साबेसे हान्जा थायो माने मोनसे हान्जायाव साबेसे मानसि थायो
खिन्थु मोनसे फार्टियाव सिक्स जन थायो माने दजन थायो ओमफायो इदिनो मोना ओरैहाय
औ नोंगौ आ नोंथां मिथिनायाव ओ नोंथाङा मा मा गेलेनायनि बागै मिथियो
थ' आं बिसोर मोननैखौ मिनथियो क्रिकेटखौ एसे मिनथियोब्ला मिनथिया होननाय बायदि एसे एनैखौ मानो मिनथिना लानो
उम औ आरो खाबादि ख बेफोरनि बागै
खाबादिखौथ' मिनथियो अब्लाबो बांद्राय मिनथिया माने
उम
एसां मानेइफोरखौ गेलेनाय जाया मानोे बेखायनो मिनथिया आरो माने
औ
फ्राय दा जोंनिया आथिखालावथ' जोंनि गामियाव गेलेलाना माने इखौ जोंनि ओनसोलाव गेलेथ'ला जोंनि ओनसोलाव माने इदिनो गेलेयो भलिबल फुटबल इखौबो नुयो आरो माने जोंनि ओनसोलाव दा गेलेनायफोरखौ क्रिकेट
औ उम दा जोंनि जायगायावबो बेफोरबादियानो
औ नोंथाङालाय गेलेनायनि माखासे आरोग आं बुंनाय उंनाय गो गुबुनफोरनि गेलेनायफोरनि नेमखान्थि मिनथिया होमबा हमला जेरै दावज्ला सौरायनाय इदिफोर बायदिसिनानि हाखर खिखर गेलनाय गोदो आगुनि गेलेनायफोरखौ
औ आङो माने ख' गेलेनायखौ आङो बेराद मोजां मोनो ओ आरो आं बे गेलेनायाव माने जोबोर माने जोबोर गोसो दङ' बे ओ खेलाखौ गेलेनो माने बे खेलायाव गासै जिसे जनसोआ थायो। आरो बिनि नेमखान्थिफोरा माने ओ बांद्राय गैया ओ माने बे खेलाखौ आरो जोंनि ओनसोलाव बारा बिदि गेलेया, ओ थेवब्लाबो माने आं बिनि बागै बारा मोजां मिनथिया थेवब्लाबो आं बेखौ गेलेनानै माने बिराद मोजां मोनो,
आंथ' मिथियासै ख माने मा खनदो मा गेम नोंथां? मादि गेलेयो माने बिखौ,
बेखौ माने बांसिन मानसियानो मिथिया, आ नोंथाङा खासिया बेखौ मिथियोना?
औ मिनथियो,
औ माने ओ बे खवाबो ओ हायाव बेखौ माने हायाव सिन जावनानै गेलेनाय जायो जेरैबायदि खासिया गेलेनायाव सिन जावोना बेबायदिनो, ओ बे खनि बेक ख' खेलाखौबो सिन जावनानै गेलेयो आरो
औ औ
ओमफाय बे सिनाव ओ खथा खथा थायो बे खथा कथायाव माने मानसिफोरा थायो आरो ना माने उल्थां फाल्थां थायो ओमफ्राय बेयाव माने ओ होसोलायनाय बायदि आरो ना बे खेलाया, उ आरो बेयाव माने, साथाम साथाम थायो आरो ना माने होसो जाग्राया साथाम साथाम थायो ओमफ्राय होसो होग्राया माने गासिबो लाइनाव थायो,
बेनोसै बे खेलानि आं बागै बेखौल' मिथिगौ आरो होसोनाय माने मानो होसो जेन'बा, नोंथां
माने बेयाव माने खथा खथा थायो ओ बे खथायाव माने बे खथासिमल' बे होसोग्राया बे होसो जाग्राखौ होसोनो हायो आरो जुदि बे होसोग्राया जाग्रा दांनो हायो अब्ला माने बे, मानसिया आउट जायो आरो दांजाग्राया ओमफ्राय बे आउट जाबा बेयो ओंखारनांसिगोन आरो
बुजिबाय
उम
माने मोनसे बक्सनि मानसिया गुबुन बक्सआव बारनो मोना आरो ना नोंथां होस
औ औ औ माने होसोजाग्राया बारनो मोनो नाथाय होसोग्राया बारनो मोना,
बेफोर हमना ला ओरैनो अवान टु थ्रि पइेन्टस बा से नै थाम
औ माने आ
बेयाव माने पइेन्टस थाया माने मोनसे टिम मोनसे हान्जाखौ लानानैसो जायो आरोना बेयाव माने जाय टिमा बांसिन थाबै माने बे टिमा आउत जायो अब्ला बे टिमा जेन जेननाय लायो आरो माने आरो जिखुनु जाया औ सम थायो।
औ माने बेयाव बिदिनो बा मिनिटसोनि सम थागोन बे बा मिनिटाव नोंङो बे मोनसे हानजाखौ आउट खालामनो हायोबा बे आउट खालामजाग्राया जेनो आरो
औ माने मोनसे हान्जाखौ आउत खालामनो नागिरबा बा मिनिटस बा मिनिट्स मोनो आरो मोननै हानजाजोंबो मोननै हानजाजों दस मिनिट जाबाय जिखुनु जाया
औ औ
मोनसेयाव बा मिनिटसालाय मोनसे हानजाखौ आउट खालामजोबथारनांगोन नालाय बा मिनिटाव
औ जुदि बेयो बा मिनिटाव आउट खालामनो
खालामनो हाया होनबा बेयो बेखौ आरो खनसे सान्स होगोन बे सानस बे सान्सावबो हायाबाथाय बे माने आउत जागोन आरो बे हानजाया बे हान्ज मा होनो बेखौ आउत खालामनो हायाबाथाय होसो जाग्राया नंला होसोग्राफ्रा आउथ जासिगोन।
औ होसोग्राफोरा टाइम टाइमनि बारोबा ओ बेखौ माने टाइमाव फोजोबनो हायाबा
औ औ मिथिदो मिथिदो नोंथां। आरोबाव गुबुन खेलाफोर नोंथां बिनि बागै बेनि अनगायै
नोंथां बेनि बा बेनि अनगायै गुबुन जेबो मिथिया
औ नोंथांआ गेलेफोरबायना अब्ला बेफोरखौ एसे मेटसफोर नांबायबावबा बाज फोर
मा होनदों नोंथां मोजां खोनायासै?
नोंथांआ होनदों जि बे गेमफोरानो क' गेम होनबाय दा बे क' गेमखौ लानानै नोंथांआ बबावबाफोर पार्टि हान्जा लानानै बबावबाफोर माबा मा होनो इदिखो ओ मेत्सफोर बाजिफोर नांहैदों ना मा होन्दों आं नोथां।
अ माने आं इदि थां
गामिफ्राव बा ओनसोलफ्राव?
माने जों गामियाव गेलेयोमोन आरोना ओमफ्राय बे खौ माने ओ जोंनि फरायसा फरायसालिफ्रावबो गेलेयो बेखौ ओ माने फरायसालियाव ओ खेलाफोर जायोबा बेखौ होयोमोन आरो।
गेमफोरा ना माने बिदिनो उइकफ्राव
औ औ
मोजाङानो होनबा जासिगोन खोमा नोंथां ना समाबो गैला जोंना।
औ दे
उनफोराव मालाबा लोगोमोनबा सावराय बावनोसै।
औ दे दे, औ गोजोननाय थाबाय।
दे